खोनादोखै अम आं बेखौनो माबा जिसे थामजिद' माबाल' जानाय गाय नोंखौबो
जिनै ब्रै
ए ओमफ्राय आंनाव बिदि देखायाखैब्रा बेखायनो आङो आइ आफ मा साखो सानदों आङो नोंखौसो दानरदो नामा सानो ओ होमबालाय हरग्रानाव एसे सिगां देखायो नामा
औ औ बिदि जानो हागौ
बिदिनो जागोनदां उम उम ओमफ्राय आइया दानजालायबायसो सानदोंमोन आङो हारसिं दाजागोन माबो सानदों आङो थुनाय समावबो जि गोबाव थाबथानानैसो नांहैयो गोबाव थाबाय थायो।
थाङि बायदि नुलायोना
थाङै बायदि आइया थांला नामा सानलाय ओमफ्राय ननाव देखायबाय दा खेबसे थांनाय ए देखायाखै खेबसे थांनाय देखायबाय ने
देखायो खोमालै मोनगोनदां ओमफ्रायो
देखायनाय देखायनानै ओमफ्राय रांखौसो जागोनना जाया सानदों आङो जेनेबा रायज्लायखांनायजों
दाख्लै जेनेबा जोङो बै हाबग्राखौ होआसैमोन नालाय
ओ
नाम्बारखौमफायो ओंखायनो माबायाखैमोनदां हाबाखैमोनदां ओमफ्राय माने गोबाव जाखाबायमोन नालाय हाबनायनि सम जानायनि उनावबो जों होनो रोङासै नलाय ओंखायनोथ' बिदि दडाइरेक्ट देखायदोंमोन खोमा थोंजोङै ओमफफ्राय दा जोङो
थाब थाब माबाबायना होखानाय थाबाय ओंखायनोथ' बै हाबनायावल' डाइरेक्ट हाबसिगोनदां
दाख्लै एनिखौ एसे थाब देखायबाबो जासैमोन नायनो लुगैथारदोंमोन आं
आंबोनाय लुबैबाय बेसेजाखो ओरैनोबा थाम सेकेणडल' जानानै मोनसे ओरैनो आबानि आबानि थांदों आंना
थांबाय
नोंबो आबानि आं
आंबो नायनो लुबैथारदोंमोन आङो थाब थाबनो मादि आखियाबो मायाबो माबा नैबिथायानो बाथारो आंहा
बानायनानै होनायावलाय आङो मानो जायाखैदि मानसि
बेखौनोथ सानदों आंबो बिसोरनाब दाबो जायाानो जाया ओमफ्राय जोंनाबोथ' राङा जमा जायो
नों दाख्लैयो ओइ आदानाव सोंहरनो नाखैमोनदा जोंनो खोन्थानायनो खोन्थानायनाव सोंहरनो नागिरमोन दा नोङो दा
माखौ सोंहरनो होनदोंमोनलै आं
बेखौ आब'मोननिखौ बैसो
ए ओ माबा फैनाया फैबाय बिसिना
ए
फैनानै एसिनिखौबो एदि माबा हरबाय गाव होनदों आरो दाननानै नों जुदि दाननानै माबाफिनदोंना खालामफिनदों एदिनो आंखौबो दानानै खालामफिननो थिनदों खालामफिननानै दसे थाहाबनानै ओइ माबायाव सेरनो थिनदों आरो गोदान एदि माबाफोराव ओमफ्राय इयाव सेरफिननानै अखानायै अखानायैसो जादों ओमफ्राय एसिना अखानायै जाबाय ओमफ्राय ओमफ्राय आं थांनानै आरो माबानानै होबावबाय आङो ओमफ्राय दा रायलाय जानायासो फैदों होथ'वाखै दाबो
मानो दाबो फैया दे
जानो सासेया सिखारलायबाय दा रायलाय फैफिन हो
जोंना एसे थाब जादों
जोंना दिन एसे थाब जादों आरो माबा डाइरेक्ट माबा फैखादों ना मा होनोमोन एदिखौ एदि नुजाफैखादों दायरेकनो ओ माबा
सिगांखौ खोनानायावनो बानायनो नांगौ
आं मोनसे होनफ्रांबावबायदे
आंलाय होनफ्लांगासिनो दहायनिफ्रायनो
नुजाफैदों दे होननानै माबा खेबसेनो होनलायलायगोन बे दा सरायो सरायासो होननानै फरायनांसिगोन
सरायो सराय सरायो सराया होनाना बर'नि बर' रावाव इदसो होनो गारांअ गाराआ गुसुंइ गोलावइ गोलावबो गुसुङो ऋ ए ओइ ओ औ आङो ओ नैबे फरायसाफोरखौ फोरोङोबा जोंनि नैबे जोंनि गामिनियाथ' सरायो सराया होननानैसो फोरोङोना ओमफ्रायो बै जेनेबा बै गुबुन जायगानिया गारांअ गाराआ होननानै फोरोङोना बै- बै हाथाइनिफोरनिया ओमफ्रायो एंखायनो नै ओइखौ जाय जाय बैयाव थानानै फरायनाय इसोरखौ होननोखि इसोरखौ फोरोंबाय थायोबाथाय नैबे गामिनिफोरखौबो एदि होनफ्लांसैना गुसुयै खोर गोलावै खार खार एबायदि होननानै इस्रा गल' गथ' जालाबायनोसै
जों-जोंनिया एखौ फोरोङाना गारां इ गुसुं इ गोलाइ आंबो जोंबो मोनाखै आंबो मोनाखै गाराङि गुसुं इ गोलाव आं खौ आंबो होननो रोंनाय नङा दा
बिदि आं आङो फोरोङै फोरोङैनो रोंलांबाय ओमफ्राय नोंसोरो गामिनि- गामिनिफोरा बिदि होनोसै गामिनिफोरा मा गुसुं इ खारार मा गोलाव आं खार आंखौ मानो इदि फोरोंखो होनला बायसेै आंहा सासे बेखौ फोरोंबा बयखौबो बिदि होनफ्लाङोना आरो बिसोरखौ फोरोंबाय थायोबाथाय बै
हाथायनिखौ बिदि होनफ्रांसैलाय
ओम
बावफ्रामाय थायो जेखौ होनफ्रांबाय थाग्रा होनफ्लांबाय थायो
सैमा खोमोन मोनजानाय मोनजानाय मोनलागासिनो आं
दहाय बारजों बिरनाया बार माबा होनाय लोगो लोगो जि बिरजोबो जि माबा दं इना बै मासेना
उम माबानाबो बैयो बङाइनि आब'मोनाबो जि माबादों ओरै बिरफुं ओं बिदि बुजोबदों मासेल'सै
मासेल'सै ए गुफुराल'सै नामा ए देरसिनबाय नामा ना बेने बे देरसिन बायना बे सिगांनि बायदि मो समान दाबो थायो माने देरगोना देरला इयो इदि
देरनाय नंला इयो। देरनाय नंला इदिनो थासिगोन ओ सिगांनि बायदिनो। जि गोमोन जालायबायमोन आंजों।
आरो एबार थांबावबा नोंखौ सिनायबावसिगोन ब्रा इयो।
सिनाययोमोन आंखौ सिनायखायो सिनाय थांबाय थानायखाय सिनायो ओमफ्रायो बांद्राय बिदि जेबो सोङो थांबाथाय गाव
ओरैनो सोरबा बेलेग मानसिफोर थांबा माबायो खोमाने?
आयौ सोङाबा नों आं थांबाबो नों सिनायखानायबाबो गोजौआव थानानै जि सोंहरो
ओ ओ ओ गावसिनि न' लुथारबाय ने आब'मोना बेयाव? मा मोननै नामा?
ओ सिगाङाव मोनसे ओरै गाहाय एसे बिदि न' लुदोंमोन आमफायो
ओ
सेस माबा जायोना दाबायदियाव अखा बोथोराव दै हाबजोबो ओमफाय ओंखायनो दा गोजौ हा खोनानै
उम ए मोजां थाजाजोब्बाय गासिबो लुजासिबो दुखांबायने
ओहो थाजाथाराखै ओरैनो गावसोर थानो आन्था अम
ओ
मोननै मोननै आमफ्रायो मोनसे इसिं बिदि बानाय नायनिल' मानसियानो गैखाया ना।
अम अम सानै ल'खासो सानै आदायाबो माबानिफ्राय फैबाल'सो थानाय जायो।
बैयाव बिनिफ्राय फैबाल'सो फैसिगोन होनदों खोमा दा। फैसिगोन न'आव थाफैथारसिगोन इदि होनना बुंदों।
ओइ मा माबा जाबाय नामा होमबा? ए जोब्बायदां होमबा मालाय अम एबार बेलेग ओ बेलेग फोर मावनो गोसोबा मावनो हसिगोन मालाय एबार मोननै मोननै नो
आव लानो होननानै बेनो थाबायगासिन।
थाब फैनो मोनबाय आरो होनबा मोजां जाबाय।
अम
मावबाय थानो बायोना सोरबा-सोरबा इसिना इद दिना मा होनोमलाय थाब थाब मोनो खोमा फैनो होनब्लानो ओमफ्राय ओं बि एसे बेलेगफोरनासो माबा जायागौ मानि उम
दाना बांद्राय गोबाव-गोबाव होखाला खोमा दै बैस
ओं माने आरो गोदान-गोदान लाबाय थानाय जायोना बिखौनो बि दोनबाय थानानै बिराद गोबाव दोनबाय थाबा
ओ बांद्रायबा बांद्राय बोराय बोरायसिम दोनबा हाया माया खस्थ' जायोना दाना सोलायबाय।
अम दोनबाय थाबा बेलेगफोराबो मावनांगौ जायो
नेमखान्थिखौ सोलायजोबबाय।
अम इदिनो सोलायनांगौलै हायोबाथ' गासिनबो हौवा मानसिखौनो होजोबनांगौसो।
आ मा होनो एबारो नैबेयाव दा ख्लै जानाय बायदिया दाख्लै जों दाद जेनेबा जागासिनो ना थांनि आङो दाख्लैयो बिनिखौ जि बुजा नु जिबा रोजाना बेसेबांबा नैजिबा रोजाना जिबा रोजा ओंखारगोन इदि
मानसिफोरखौ लादो
उम बै गोजा जेनेबा बैसो जानाय बैसो जानायफोरखौ माने बैसो जानायफोर खौ ओंखारहोनानै जों बायदिखौ सोनो थाखाय ओंखारगोन जायगा ओंखारगोन आरो ओं सोसिगोन बिदि जाबावसिगोन आरो बाव बिदि ओं बिदियावसो होनो मोननांगौ बुरजा लानायाव।
ओ इदि बुरजा लानायावसो होनो मोननांगौथ' आरो।
दाख्ललिना जौसे जायगायानो जौसे बाजिस्निल'खासोमोन।
ओ।
आमफ्राय गासै बेजो खौ लानो नाजानायफोरा बाजिनै जि रोजानिबो बारा बावमोन।
आयौ हु हु
हुम होनबा सानदो नों बेसे बुरजा मानसि।
एसे सम होनायनि सिगां सिगां एसे माबा सफैनायफोरा एसेखौ लाबाय जेनबा ओमफ्राय बै माबायासै आरो दा। मा होनोमोनलाय आनजादावसो मा जायो।
ओं ओरैनो लाजोबलाबायगोन बे। ओमफाय बै आनजादनिखौसो नायनानै होसगोन । जाय बांसिन हायो बेखौ होसिगोन।
दंबावो नामा इसोना आरोबाव।
आनजादनि उनाव खुगाजों सोंनाय दंबावो खोमा।
ए ए। होमबालाय औ बे बे खुगाजों सोंखांनायनि उनाव गैलाबोना।
खुगाजों सोंनायनि उनावनो जाबायबो।
खुगाजों सोंनायनि उनाव ना बेनाबो देहा नायग्रा थायो।
देहा आरिफोरखौ नायखालाजोबखायो बेयावनो। खारनो थांनायावनो खारनो थांनायावनो इयावनो नायखायो। बिदि जेबो बिदि बांद्राय नाया ना माबाल'सो नायो नों ओम गोजाननि। बेखौ नुगोन ना नुवा मेगन इदि नोंखौ फरायहोनायल' हांखोसि सिनायनाय बिदि फरायनाय आरो सोरबा ओ सोरबा सो जेबबो नङा बियो ओरैनोसो बे देहा नायनायनिया नोङो माबाल' नायो मा होनोमोनलाय गोजानाव ओरै दोनसै मोनसे लेखा बिजाब बिजाबथ' नङा खाखोर दोनसै मोनसे ओमफ्राय बेयाव लिरनाय थागोन हांखो इंराजि हांखो लिरनाय थायो। ओमफाय मेगनखौ नोंखौ ओरै मोनसेखौ होथेनो होनानै माबा होयो। होथे होनानै नोंखौ नाय बुंहैयो आरो उमुख सारियाव थानाय हांखोआ मा इदि होननानै सोंगोन। इदि आरो ओरै मोनसे लेखा थायो बेयाव। माबा थायो मा होनोमोनलाय ओरैनो थफ्फा थफ्फा थबफ्फा बिदि होनाय थायो ओमफाय बिदि थफ्फा थफ्फा होनाय थायो ओमफाय बिदिखौ नायो आरो।
आं सान्दों माबा इदि बेमारफोरसो दं नामा इफोर खौसोनायो नामा सान्दोंमोन आं।
जौथायफोरखौ नायसिगोन ओमफाराय ओरै बै आथिङा सोरनाबा सोरनाबा ओरै हाब हान्थुजों हान्थु नांजाबोना ओ ओ बिदिफोरखौ नायसिगोन नाङो ना मायो। अ ओमफाय नों लिर-लिरथायफोरखौबो नायजोबसिगोन।
ओ नोंनाव बेसि जानाय देखायखो समखौ? नोंनाव समखौ बेसे जानाय देखायखो?
जि बाजिसे।
आंनावबो जि जिसे जाथारसिगोन। जिसेनि उनाव जानाय नंला। जिसे जिसे थामजिआव दान-माबानोसै खोमा ने?
औ औ जायो।
ओमफाय दहायलाय माथो नोंनाव माबा आंनाव मानो खम देखायखो दे? दहायनिखौ होनदां ओमफ्राय दालाय माथो समान समान देखायख
खोमा बोरैबासो जादों खोमा फोनांजाबा मोजाङै नाङाखैमोनदां। ओंखायनो आलादा आलादा देखायदों नोंसो ना दानो रायलायगोन?
नोङो उन्दुनो ओंखारदों ना मादों?
उन्दुनो ओंखारनाया ओंखाराखै।
ना खेबसे खेबसे रायलायखाबावनो?
दोनसै दे दोनथ'नोसै होनोमबालाय आङो नै दुगैनि दाहा मोनायाव रायलायनोसै नांगौबा।
औ दे।
उम।